हेलौ।
औ नोंथाङा मोजाङैनो दोङ ना?
औ दोङो।
ओ दे होमबा जोङो ओ दिनै बर'फोरनि ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायलायनोसै।
औ।
थ‌ नोंथांमोननि जायगाथिं आबादफोरखौ मा-माबायदि जेनेबा ओ मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
माबा माइ गायनाय जायो आरो मा ओ गार गायनाय जायो। बिदिनो बायदि बायदि दोङो।
औ मोजां दा आरो माइनि ओ आरो मेसेंफोराव गायनायखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
मेसेङाव गायनाय लाइक गार दङो। आरो। खुसेर।
सेर। अ। ओमफ्राय। औ।
आरो थ आंनि नोजोराव गैथआ।
अ। होनबा जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गायनाय जायो जेरै खुसेर माइ माइआनो गुदि दा नोंसोरनि ओनसोलाव माइखौ माबायदि गायो नोङो मिथिहोनो हायो नामा बुंनो हागोन नामा?
औ मिथियो आगोलावनो हाल खेबसे हाल एवग्रोनाङो आरो इनि उनाव आरो मास मोनसे सप्तासेफोर थानानै आरो खेबसे एवनानै माइखौ गायनाय जायो। आरो बिदिनो। मास मोनबा सय मासनि उनाव हानाय जायो आरो बेखौनो फिलायना जानाय जायो।
जोंनि ओ जायगायावबो बिदिनो जेरै माइ गायनायनि सिगां माइखौ दैयाव सोमना दिनग्रोयो ओ बेखौ माइलि होनो। ओमफ्राय बिनि उनाव बे माइखौ साननै सानथामनि उनाव हाले हालेवनायनि सिगाङावसो दै हालेवनायनि उनावसो बेखौ सोमो माइखौ खोथिया फोनायनि सिगां बेनि उनाव साननै सानथामनि उनाव माइखौ सोमनानै। ओ खोथियाखौ फोनाय जायो खोथिया थिलियाव ओमफ्राय बेनि उनाव दुब्लिखौ एवनानै फार्स्टआव एवनायखौथ जों खारायनाय होनो सेकेण्डआव ओमफ्राय सामार होनाय टार्दआव बर होननाय होनो। होनना बुंनाय जायो दा बेखौ खोथियाखौ फेदेरनानै जेब्ला फुयो होनबा साननै सानथामसोनि उनाव जेब्ला बर होयो होमबाना बे माइखौ गायनाय जायो आरो खोथियाखौ। दा बे माइ गाय खांनायनि उनाव माइखौ ओ बिदिनो देर ओ देरजासिम बि-बिफोराव ओ दावाइफोर होनानै हासारफोर होनानै बेखौ फेदेरनाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला। ओ सम जायो बे माइखौ हानाय जायो आरो।
आरो बिनिफ्राय मा मा मुवा बानायनाय जायो?
माखौ
बिनिफ्राय माइनिफ्राय मा मा मुवा बानायनाय जायो।
जाग्रा
औ
माइनिफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो फिथाफोरबो बानायबो जायो अनलाफोर माइरंनिफ्राय आरो औ बेफोर बानायनो आरो दा नोंसोरनि ओनसोलाव आरो ओ बिदिनो दा माथो नोंसोरनियावबो गायनायालाय।
जोंनियावबो बिदिनो आरो नोंथांमोननि सिं
फिथाइफोरा मा मा गायनाय जायो?
अ माइखौ मा मा रोखोमनि? ओ जोंनि ओ ओनसोलथिं माने मेइनलि बेफोरनो जेरै रन्जित, सर्न, माइब्रा माइसालि बेफोरबायदि बेलेग बेलेग रोखोमनि माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव आरो बेफोरखौ गायनानैनो गायनाय जायो आरो जियानो जा दा नोंसोरनिथिंलाय मारै गायो मा मा माइ गायो?
खोनायाखै
दा नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि माइ गायो मा मा रोखोमनि माइ?
जोंनिथिंबो रन्जित, माइब्रा आरो बायदि बायदि। बेनोल औ
होमबा एखेयानो दा ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव मेसेङावबो गायबावनाय जायो जेरै ओ मेसेंनि आबादफोर जेरै फुल कबि, बेसर गार ओमफ्राय लेस्रा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन फोर रोखोमनि गायनायखौ नुनो मोनबावो आरो मेसेंनि आबादाव दा नोंथाङा मिथियो नामा बेसरखौ माबायदि गायो।
आं बेसरखौ बुंनो हाथला मानोना एक्सपिरियेन्स गैया गैयैथ'आ आं दायो। खिन्थु फैगोन समाव आं‌ ट्राइ खामगोन।
औ औ मोजां दे अब्ला ओ बिदिनो आरो कबिफोरखौ माबायदि गायो बेखौ मिथियो नामा?
कबिखौलाय मिथियो हा जोंना बिसिं बिदिनो सानदुं दुंबालाय खेबसे हाल एवग्रोयो हाल एवनानै बिदिनो हासार आरोबाव खेबसे हासार होनानै हाल एवग्रोनानै
औ
दसे साननैसो थाबावनानै आरो एवसिगोन ओमफ्राय बिजोंनो बिदि लाइन बनायनानै हाखो दिखांनानै बियाव ओ गायना होयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो सम बारहोनानै टाइम जानानै रजनानै बिखौनो जानाय जायो आरोना
औ मोजां मोजां जोंनिथिंबो बिदिनो कबि गायनाया आरो बेफोरनि अनगा बेलेग रोखोमनि आबाद मावनाय जायोना जाया नोंथांमोननि ओनसोलाव
जों-जोंनि बिदि जाला आरो माइ गायनाय आरो मैगं हानाय। फिथाइ सामथायाइ जेबो गायनाय जाया बेनोल।
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आरो। बिदिनो आरो माइ बेफोरनो माइ मैगं आलु फिथाइ साम फिथाइ सामथायलाय गाया माइ माइयानो गुदि माइ फुल कबि बेसर बेफोरबायदिनो। आरो औ। आरो जुनारफोरनि आबाद मावनाय जायोना जाया नोंथांमोननियाव।
जुनारफोरनि आबादबो मावनाय जायो। जाया मानोना जोंनि जागाया बाहाय गोरिबानो बिदि फिथाइ सामथाइ जिब जुनारनो होनो थाखाय जोंना गोबाङा बिदिनो।
औ।
ओंखायनो बिदि आल लाबावनाय जाया।
औ औ दा जोंनिथिं एसे मावनाय जायो आबादखौ जुनारनि आबादखौ जेरै बिदिनो बोरमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बा बिदिनो मोसौफोर लानाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो आरो।
नाथाय। जोंनियाव मोसा ओ हाग्रानि जन्थु फिसिनाय बेफोरबा लानाय जायो। जेरै मोसा मुफुर मोसौ हाग मैथेन हारि। आरो बायदि बायदि।
मोजांनो होमा
अ
औ औ। आरोना। आरो।
खोनायाखै।
बेफोरनोसै आरो होनदों माने आरो गैबावला आबाद मावनायाथ जोंनि ओनसोलावबो बेसे फानो माइफोरानो माइ मेसेंनि खबिफोर बिदिनो जुनार फोर बेफोरनोसै। दा बेनि अनगा। थ आरो गैला।
खैला जयनिसिंबा
दा ओ बे माइ गायनायखालि नोंथांमोननियाव माइ गायग्राफोरनो मा मा होनाय जायो नों बुंनो हागोन नामा?
जोंनिथिं जेरै लकेल लकेलाव जा थ्रा ओ ओम सिंग्रा होगोन गजा होगोन बिदिनो दाउदै मेथाइ गोदै मेथाइ आरि होनाय जायो जेरै साहा सा। सिं सि ओ सिनिसा आरो बायदि बायदि
औ जोंनिथिंबो बिदिनो ओ मालाबा ओ बिदिनो होनाय जायो जेरै- साहाफोरनो दाउदै जाग्राफोर फिथाफोर बिदिनो गुबुन गुबुन बुट बेफोरबायदि होनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिंबो। दा ओ हा होमबा जों बिनिफ्राय सोलोंनो मोनबाय जे नोंसोरनि ओनसोलावबो ओ जोंनि बायदिनो माइफोरखौ बा आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो।
औ
ओ जोंनि ओनसोलजों नोंसोरनि ओनसोलजों ओ एखेआनो जाहैबाय। बेफोरबायदि आबादफोरखौनो जोंनि लकेल गामियारिफोराव ओ मावनायखौ नुनो मोनबोदों आरो बेफोरनोखा गुदि राहायानो जाबाय ओ ओनसोलनि गामिनि बा जोंनि ओनसोलनि बा नोंसोरनि ओनसोलनि आबाद मावनायनि गुबै राहायानो जाबाय माइ बेखौनो जों मावनानै थांनानै थायो दा बेसेनोसै नोंथां दे होमबा।
औ दे होनबा।